हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे
अ आङो नोंथांजों ओ बे समावहाय जेनाखि माखासे गोनांथार आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय जेनाखि ना हमनाय दा गोदोनि समाव बर'फोरा माबोरै नाखौ हमनानै जायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथांखौ नोंथांजों राय्लायनोसै दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै जा एसे मिथियो फोरमायनानै होदो
औ ना हमनाय होननानै बुङो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि गियान क बेयो नाखौहाय माबायदि हमनांगौ एबा बेफोरबायदि जोंहा हुदा दंबोखायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय ना हमनो थाखाय जोंनो माखासे आगजुनि गोनांथि जायो बे आगजुफ्रानो जाबाय जेरै जेखाइ खबायाइ सेन खखा बायदि बायदि बेफोरनि गोनां जायो जेरै खुसिया सुनो थाखाय जंबो जंनिबो गोनांथि जायो आरो खांख्राइ जावनाय बायदिसिना हा जावथेरनो थाखायबो जों खदाल खौबो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो ना हमनायनायनि जे आगजु बे आगजु फोरखौ जेरै सेन ख'खा बेफोरो जेखाइ खबाइफोरखौहाय बर'नि गागि सुबुंफोराहाय गोदो आखायजों बानायनानै एबा औवानिफ्राय बानायनानै गाव गावनो बानायनानै लानाय जायोमोन बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि गियान होननानै बुंनांगोन जे बाहायनाय ओ सेन बे सेनखौहाय ओ बर'नि सुबुंफ्रानो एबा बर'नि आजौ आजैफ्रानो माने हेबनानै फोरोंलांनाय जादों दा दानि जुगाव हयथ' हेबनायनि बिबाङा खम जाबायबाबो जों दासिमबो सेननि महरखौहाय नुनो मोनो आरो खखाखौबो बिनि उनावहाय जेखाय खबाइ बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेफोर बेफोरखौ लानानैनो बर'फ्रा गोदो ना हमनाय जायोमोन गाव गावनि उदैखौ सुफुंनायनि अनगायै एबा बिनि सोलायै गुबुन मैगंखौ जानो थाखायबो हाथाय बाजाराव फालांगि महरै बाहायनो थाखायबो नाफोरखौ हमनानैहाय फाननाय जायोमोन बेबायदिनो नाफोरखौहाय ना मोनग्रा जाय बिलो एबा दैमा दैसा फाव थांनानै बर'फ्राहाय हमनाय जायोमोन एबा बर'फ्रा मिथिखागौमोन जे नाखौहाय माबायदि जायगायाव थायो। बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बिस्रा गियान दंखायोखाय बिसोरो नां नाखौहाय ओ हमहैनाय जायोमोन एबा जाय दैमानि दैनि ससेखौ थेथेनानै बिनि दैनि ना खौबो हमनाय जायो बेफोरनिफ्राय गोबां ना मोनो जेरै बामि आ खुसिया नास्राय बेबायदि गोबां रोखोमनि ना बालाबाथिया बेफोरबायदि नाखौ मोननाय जाहैबाय आरो बेबायदिनो बे नाखौ उनावहाय बर'फोरा फाननानैबो गुबुन मैगं सोलायनानै लाबोनाय बेफोरबायदि गोबां जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनबोदों बिनि उनावहाय जे बर'फ्रा गाव गावनो हमनानैबो बे जोंनि दोरोङारि मोनसे जामु जे नाफाम बे नाफाम खौबो बे ना हमनायनि गेजेरजोंनो बानायनाय जायोमोन बे नाफोरखौहाय लाबोनानै फोराननायनि उनावहाय ओ थास' देन्था होनानै बेखौ देनानै हासुङाव सोनानै नाफाम बानायनायबो जायोमोन आरो ना खौहाय गिसि महरैबो जायो आरो ओ गोरान महरैबो जानाय जायोमोन नाखौ खौ फोराननानै ना गोरान महरैबो ओ थारुनफोरजों थास' बिसंफोरजों एबा थास' बिबारफोरजों थास' आइथिंफोरावहाय होनानै जानाय जायोमोन आरो नाखौ ओ बर'फोरा मैथाजों नाजों जानाया जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंनांगोन बे मैथा जों नाजोंखौहाय बर'फोरा बांसिन ना मोनोब्ला मैथाजों नाजोंखौ जानाय जायो। बेबायदिनो गोबां नाफोरखौ लानानैबो एबा जोंहा गोबां फोथायनायबो दङमोन जेरै ना हमनो थाङोबा माबा माबायदि खालामनांगौ एबा मा मा मााबाबा मोनसे मावनानै थाङोब्ला ना हमबा जाफुङा बेफोरबायदि मोनसे मोनसे फोथायनायबो दङमोन होननानै जों खोनानो मोनो जेरैहाय आरो
ना हमनो थाङोब्ला ओ जे सरि जायासै मा होनो ओ जे नाखौ लानानै जे बर' फोराहाय ओ बेफोरबायदि मुलाम्फा महरैबो बाहायनानै आजिखालिबो जों नुनो मोनसै जे नाखौहाय ओ फुख्रि गावबागाव फुख्रि ओ बानायनानै बेयावहाय फिसिनानै हमनानै फानहरनानै ओ ओ रांखावरि खामायनाय बेफोरबायदिबो जों ओ नुनो मोनो। बिदि नानि बिथिंजोंबो जों गोबां मुलाम्फाखौहाय लानो हायो आरो एबा ओ जोङो गावनि जिउनि थांना थानायनि माबाखौबो राहाखौबो दानानै लानो हायो बेबायदिनो ना हमनायाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदाखा हिसाबैहाय जों दासिमबो ओ गोबां नङाबाबो खम बिबांनिखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय नानि बिबाङाबो गोबांमोन आरो जों खोनानो मोनो जे एबा मिथिनो मोनो जे गोदो गोदायनि सोमोन्दै लिरलांनाय माखा माखासे जोंनि बर'नि बिजाबफोर बे बिजाबफ्रावबो गोदो हायनि फायनो एबा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' फोर नाफोरखौ हमनानै जाबोदोंमोन एबा नाफोरखौ हमनानै बायदिसिना रोखोमैहाय ओ एबा जेरै नाफाम बानायनाय बेफोरबायदि ना गोरान फोराननाय बेफोरबायदि हुदायैहाय बानायबोदों होननानै जोङो सल'नि गेजेरफोरजों बोहाय मोननो हायो आरो जेरै ओ औ बेबायदिनो दुब्लि बारि फ्रावबो नाफोरखौ मोननाय जायोमोन गोदोनि समावहाय ओ ना खुसिया ओ बेफोरखौबो खांख्राइफोरखौबो हा गुदुङाव जावनानैहाय ओ बेखौहाय जानाय जायो एबा फाननायबो जायो बेबायदि खालामनाय जायोमोन आरो बाल बायनाय बायलाय फानलाय बेफोरबायदि खालामनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनोबो सोलिबोदों आरो एसे एसे न'आव बुरजा गोबां नङाबाबो एसे एसेयै दा बे ना हमनाय हुदायाबो मोनसे दोरोङारि गियान हिसाबै जोंनावहाय ओ सोलि- बोनायलाय बे ओ ना हमनाय हुदाखौबो जोङो ओ मोनबोनो हादों दा बिनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांनाव फिन- सोंफिनबावबाय जेन नोंथाङा ओ ना हमनायनि सोमोन्दै गावनि सायाव जेसेबां रोंगौथि दं बेखौ आंनो एसे फोरमायगोन नामा होननानै
औ दा जायनाखि बर'फोरनि गोदोनि समावहाय माबोरै ना हमोमोन बा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जे आबै आजौमोननि खोथाखौ जोङो रायखांनांगौ जानानै फैयो दा गोदो गोदायनि बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया मिथिंगानि गेजेराव थानानै रायजो जाग्रा जाय जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि दा बै समनिफ्रायनो बर' हारिया जे मिथिंगानि फ्राय मोननाय बायदि ओ ओ बायदि जेरैहाय ना उम ओ ना बायदि मैया फोरखौ हमनानै जाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओ दा ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाय ओ गाहाय नाफोरनि मादावहाय ओ जोङो ओ गुबैयै ओ गोरि नास्राय ओ फिथिख्रि थेंगोना ओ बारलि सल बेफोरबायदि नाखौनो जोङो ओ मि- मिथिनाय जायो दा गोदोनि समावहाय ओ आजै आजौमोनहा जेनाखि ना ना हमनो थाखाय ओ बायदि आदब खायदाजों बा गावसोरनि रोंगौथिजों बायदि औवाफोर ओ औवानिफ्राय बानायनाय बा गुबुन बेसादनिफ्राय बानायनाय बायदि आइजें आयलानि गेजेरजों नाखौ हमनानै जाबो होननानै मिथिनो मोननाय जायो दा बै आबै आबौमोनहा नाखौ हमनो थाखाय य जेनाखि औवाजों बानायनाय सेन खबायाइ जेखाइ बेफोरबायदिनि गेजेरजों नाखौ हमनानै जायोमोन आरो बेजों लोगोसेनो गोदोनि सुबुंफोरा दासिमबो रोङो जे बबेबा मोनसे जेखौ माबोरै बानायनो जे बेफोरखौ माबोरै हेबो बेफोरनि बेफोरनि आदब खौ दासिमबो बोराय बोराइफोरा रोंनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बैफोरनि दिहुनथाइखौ जोङो दा आखाइजों मावनाय नुनो मोनलिया आथिखालाव गासैबो मेसिनारि बुस्थु गोनोखोआरिजों दिहुनजानायनि गेजेरजों बैफोरखौ खम समावनो दिहुननानै आथिखालाव फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो दा बेबायदिनो गोदोनि समावहाय बर' बर' माहारि बा बर' माहारियानि आजै आजौमोनहा जेनाखि औवा औवा गायो आरो बेनिफ्रायनो जेनाखि औवाखौ दानानै लाग्रोयो जेखाइ खबाइ बानायनो थाखाय आरो बेबायदिनो औवाखौ बेसे गोलाव नांगौ बेखौ जखा सुनानै हास'नाय जायोमोन आरो हास'नायनि उनावहाय बेखौ सिनखावनाय जायोमोन फिसा फिसा महराव बेबायदिनो सिनखावखांनायनि उनावहाय फिसा फिसा खाथि जिरनाय जायोमोन आरो खाथि जिरनानै बेखौहाय गावजों गाव हेबजाबनाय जायोमोन बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बायदि गुबुन गुबुन महर होनाय जायोमोन ओ दा बैफोरबायदि बैफोरबायदि जेनाखि जेखाइ खबाइ बिनि गेजेरजोंनो जेनाखि बर' आइजोफोराहाय दै माबा दैसायाव ना गुरनो थाङोमोन होननानै मिथियो मानो आरो बै समावहाय जेनाखि नानि बिबाङा आथिखालनि रुजुनायाव गोबां बांसिन मोन होननानै मिथियो जे बबेबा दैमा दैसाफोराव दसे ना गुरनो थाङोब्लानो बोथिसे नाखौ मोनबोयोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो बेबायदिनो बै समनिफ्रायनो जेनाखि बर'फोरा बेफोरबायदि ना ना आरि फोरखौ बिलो बिलो दैमा दैसानिफ्राय बुथुमनानै गावनि जिउखौ खांबोदों नाथाय गोदोनि आरो गोदोनिफ्राय आथिखालाव रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे दैमा दैसाफोराव गोबां सुबुं फोरानो बारा नाखौ हमलिया हमोबाबो गुबुन गुबुन आदब खान्थि बाहायनानै हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावहाय सुबुंफोराहाय नाखौ हमनो थाखाय जेनाखि गोनोखोजों बानायजानाय माखासे फोरखौ बाहायो आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि सोरबा सोरबा जेन'बा कारेन्टजों सर्ट होनानैबो जेन'बा नाखौ जानाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालावहाय जेनाखि सुबुंफोराहाय नाखौ गावब गावनि फुख्रियावनो फिसिनानै जोङो सारनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बांसिनै आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि बैफोर नाफोरखौहाय फालांगिनि महरावबो मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो गोदोनि समावबो बिदिनो जेनाखि आजै आजौमोनहा जे ना गुरहैयोमोन सोरबा सोरबा आरो बेबायदिनो नाखौ ना बै ना गुरनानै मोननायखौ फाननानै गावनि बोथिसे ओंखामखौ जगार खालामोमोन बेफोरबायदि होननानै मिथियो मानोना बै समावहाय गोबां सुबुंफोरनानो रांखान्थियारि अबस्थायाव जोबोद गोग्लैसोनायमोन होननानै खोनायो आरो सोरबा सोरबा माहाजोनबाथाय माहाजोन बेफोरबायदि होननानै खोनायोमोन बेबायदिनो हा हु गैजायैफोरा बै आबै आबौमोननि समावहाय दैमा दैसा हाखर बिलो सारनानै बैफोरनिफ्राय मोननाय नाफोरखौ सुबुंफोरनो जेनाखि माहाजोन सुबुंफोरनो फानहैयोमोन आरो बिनि बदलै बैसोरो माइरं लाबोयोमोन बेफोरबायदि होननानै जोङो खोनानो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन आदबफोरजों जोङो नाफोरखौ हमनानै जानो हायो दा बेनोसै आरो नोंथां दा जोंनाहाय बे समावहाय समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा जों दोन्थ'नोसै नामा उनावहाय सम मोनोबा रायजलायफिननोसै औ
औ औ दे